हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ खोनादों
हेल' औ खोनादों नोंथां अब्ला दिनैनो उ ओ दिनैनो माने नोंथांमोन दा मा खालामदों
ओ नंगौ एरैनो दंथयो दे आं
औ नोंथां होमबा जोङो माने दिनै औ दे दे अ होमबा जोङो दिनै ओरैनो सानजों सावरायनो थाखाय जेनेबा दैमा दैसानि बागै सावरायसैना
औ औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
आदसा गिबियावनो नोंथांनाव आं गिबियावनो नोंथांनाव मिथिग्रोनो लुबैदों जे माने नोंथांमोननि साखाथिफोराव दैमा दैसा दंखायो ना
औ।
हेलौ।
औ औ।
ओ ओ अब्ला नोंथांमोननि साखाथियाव माने दैमा दैसाफोर मेरला दंखायो ना?
औ।
हेलौ।
खानादोना खानादो खोनादो।
ओरैबायदि सों औ खोनादों खोनादों, नोंथांनावबो खोनाहैदों ना?
औ।
औ माने जेनेबा नोंथांमोननि साखाथियाव माने दैमा दैसाया माने बिदिनो मा रोखोमै जायो जेनेबा मालाबा समाव गिदिर जायो ना फिसा जायो ना माबादि जायो दैमा दैसाफोरा?
नंगौ जिथुनोखि नोंथाङाव सोंदों आंनाव दैमा दैसा सानि बागै दैमा दैसाया नंगौ जोंनिथिं गोबां रोखोमनि दै दैमाफोर दङ। जेरै जायखौ आं नाम लाया जिखुनु जोंनिं गोबां रोखोमनि दैमाफोर दङ। फिसा फिसाबाव दङ जाय दङो जोङो गिदिरबोदोंमोन जायखौ जों बुरलुंबुथुर दैमा होननाबो जों जायखौ मिथियो।
औ औ।
नाथाय जोङो मालाबा समाव जोङो गोबां सिलिंखार बिलिंखार खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनो माखासे दै दै दैमाफोरखौ जेरै जोंनिथिं माखासे जोंनि गायग्रा हाफोरखौ खुरख्लानानै लाङो गुबुन दाबसे जायगायाव दोनहैयो। खुरख्लानानै माखासे बिसि गानाय गरा गानाय जेरै न' बां लोमजोबनाय जेरै दाउ अमा बुखारलांनाय बुहुद बायदि जाथायफोरा जोंनिथिं जाबाय थायो। जेरै आबाद फोथारखौ जेरै खहा खालामनाय बेफोरबायदि जायो जोंनिथिं सम समनो जानायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो दिनै दैनि दै बानानि गेजेरजों माखासे जेंना जेंसिबो जों जायो। जेरै माखासे दैबानाया गोबां रोखोमनि माखासे बेमार आजारफोरखौ जोंनि गेजेर राव लाबोयो। जेरै माखासे लेथ्रा लेथ्राफोरखौ लाबनानै माखासे खहा आबाद फोथारफोराव गारना दोनै नै बुखांना दोनैयो माखासे आबादफोरखौ बुखारलांनाय नुनो मोनो। जेरै बिफां लाइफांफ्राबो जिउ गोमानायखौ जों नुनो जेरै दैनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि माखासे भाइरासफोर माखासे बिजानुफोरा फैनानै माखासे आब बादफोरखौ क नस्थ' खालामो।
बेखिनियानोमोन नोंथां नोंथांनि जिथुनाखि सोंथिनि फिननाया सोंनायनि फिननाया।
औ दे औ। औ अब्ला नोंथां माने दैमायाथ' माने खहाबो खालामलाङो माने सुबुंफोरनि थाखाय माने मोजांबो माने जेनेबा बे दैमाफोरखौनो औ
फारसेथिं जों दैमाया खहाबो खालामो। यो बा बुंनो थाङोबा फारसेथिं लाबबो खालामो। मानो होनबा गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो गोथौ हायाव जुदि जि जोङो बोरै हानि जिथुनोकि हाखौ लांनानै गोथौ हायाव जुदि बे गोथौ हायाव जुनानै बे बे जायगाखौ बोरि खालामनाय जायो होमबाना फारसेथिं माने लाब जायो फारसेथिं लुखसानबो जायो आरो नंगौ आरो फारसेथिं माखासे जोंनि दैनि गेजेरजों माखासे आबाद फोथारावबो नांगौ जायो माखासे माइ गायनो हायो जेरै बोरि हाफोर थायो बेफोर बोरि हायाव जेरै दैमानि जिथुनाखि उसिफावनाय लोमसावनाय बै दैया जुदि मोनहैनायनि गेजेरजोंबाथ' जोङो गोरान रानस्राव हायाव आबाद मावनो हायो अब्ला जों फारसेथिं लाब्बो जायो आरो फारसेथिं लुकसानबो जायो बा बुंनो थाङोबाबय जों बांसिननो बांसिन जों लुकसानखौनो जायो होननानै बे समाव बुंनांगोन नोंथां
औ औ औ माने जोङो गिदिर गिदिर दैमाफोरखौ माने जेनेबा देमफोर बानायनानै माने बेफोरनि दैखौ माने आबाद फोथार फोथाराव जोङो रानसारनो हायो ना बेफोर माने दैमानि दैमायाव देम बानायनानै बिसोरनि दैखौ माने गुबुन मोनसे फिसा जाम्फै बानायनायनि गेजेरजों माने बिसोरखौ बोहै बोहै होनानै फिसा देम जाम्फैखौ माने जोङो आबाद फोथार माने जेरै दुब्लिफ्राव माने फिसा फिसा जाम्फै बेफोराव माने लाबोनानै माने आबादनि नि थाखाय बेखौ जों माने मोजांबो खालामनो हायो आरो नंगौना नोंथां हेल'
औ
खोनादोंना नोंथाङा औ औ
औ
आरोबाव बिदिनो माने जोङो जाम्फैफोरखौ माने मा मा माबायाव माने बाहायनो हाबावो आरो नोंथांनाव माने एसे मोनथिबावनो लुबैदों आङो
जिथुनिखि नोंथाङा बुंदों माखासे दैमा दैसानिफ्राय जामफ जामफै बारनानै नाला बारनानै जिथुनिखि जोङो आबाद फोथाराव दै लांनाय जायो नों नोंथाङा बेखौ नि खोथाखौ फोरमायदों नंगौ नोंथां बुंनाय बायदि जोंनि रेटिंफोरबायायदि जोङो खालामनाय ज आबाद फोथाराव बेफोरबायदि जोङो फख्रिनि जे बेफोरबायदि जोङो दैमा दै सानिबो जों बेफोरबायदि दै लाबोनानानै जोङो आबादफोथारफोरा रानस्राव नंगौ जोबोद बोरि बा हाया जोबोद खरान होयो हिसाबै जोङो माखासे जोङो जोंनि फीथारफ्राव जोङो माखासे बरिं गायनानै लाखायो जेरै जोङो आबादाव नांगौ जाय नांगौ नांगौ मेथाय जायनि जउाव जोङो गोनांथि जाब्ला जों बै बेोंफोरनिफ्राय जो दै सारनानै आाबाफोर जों रानसारनानै जायो जायनि जाहोनाव जों बेफोरनिफ्राय एबा जों नोंथांमोननाय बायदि जेरै जाम्फै बानायनानै माखासे नाला बानायनानै जींङो दै लाबोआ आरो दै लाबोनो हानाय बेफोरबायदि जों सुबिदा गैया नांगौ जोङो बेफोरबायदिनो जों सुबिदा जों थानाय मोनबाथाय सुबिदा दङब्लााथाय जों लाबोगोन नाथाय जोंनि खाथि खालायाव दैमा दंबाबो जोंनिथिं एसे गोजान जायो होननानै जों बुंनांगोन बेनि थाखाय जायनि जाहोनाव जोङो
औ नोंथां औ
बेखिनि खोथाखौ आं नोंथांसिम फोरमायनाय जाबाय
औ औ औ अब्ला नोंथां माने आरोबाव जेनेबा दैमाफोरखौ मानिे मा मायाव बाहायनो हायो जेनेबा साफा दैमाफोरखौ जोङो आरोबाव मा मायाव बाहायनो हायो जेनेबा गोबां सुबुंफ्राथ' दैमायाव बिदिनो दुगै हैैयो मोसौफोर लाङो बा बायदिसिना जि ज जोम सुनायाव बाहायो आरोबाव मा मायाव बाहायनाय नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
नोंथांङ बिदिनो जोङो नंगौ जे दैमायाव दुगैयो थिग बेबायनो जोङो माखासे नांगौ जानाय आबादफोरावबो जोङो दैमानिफ्राय जो दै सारनानै जोङो बाहायो थिग बेबायदिनो दैखौ गुन दाबसे जागा गुबुन दाबसे जायगायावबो जोंङो थांनो हायो जेरै गारि हेफाजाबजों थिग बेबायदिनो जोङो माखासे दैमा दै सायाव जोंनि मोसौ जिबुनार बा जोंनि जिवादनि माखासे जिवाद जाय जों मोसौ बोरमा बिथाङाबो ज दै
दैफोरखौ जोङो लोंनानै बिथांमोना लोङो बिथांमोनाबो दिनै बेबायदि लोंनानै थांनानै दङ थिग बेबायदिनो जेरै ना होनना बुंनांगोन माखासे नाफोराबो दिनै दैयाव थायो। थांनानै बा दैयाव थानानै देरो एबा दैमा दैसायावनो थानानै बिथांमोना माखासे आदारफोरखौ जानानै देरो बेबायदिनो जोंओ दै-माखौ बाहायनो हायो। दै होनना बुंब्ला है माखासेआबाद मावनाय जिब जुनारनि माखासे नामैनि बेलायाव
बे
औ नोंथां औ खोनादों
खैसो बेफोरखौ जोङो बाहायनाय ह ह
औ आरोबाव नोंथाङा आंनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो लुुबैदों नामा दैमा दैसायनिस
खाबां
औ खोनादों नोंथाङां खोनादों खोनादों नोंथां औ दे दे नोंथाङा माबा मिथिनो लुबैदोंबा आरोबाव सोंनो हागोन आंनियाव।
नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा दैफोर दं
औ बिदिनो दैमा दैसा दङ औ औ खोनादों नोंथां। खोनादों औ दैमा दै दैसा दं होननानै बुंब्ला माने गिदिरबो दङ फिसाबो दङ माने खायफाया माने गिदिरा माने बिदिनो गोबाङानो खहा खालामलाङो होननानै बुंजायो जेरै जेनेबा देमफोर माने गिदिरैनो हगारना होयोबा माने बेफोरनिफ्राय बोहैबोनाय नि दाहाराथ' गोबां जायो नालाय बेखायनो माने बे दैमाफोरा माने हाखौ बिदिनो खुरखालाङो बिदिनो मालाबा समाव साखाथियाव न' बां थायोबा बिसि बिसोरनि न' बांनि हाखौ गुगानानै माने न' बांसिमबो मोनहैनाय खालामो आरो ओ आरोबाव बेबा बिदिनो गोबां बिबाङै माने दै देरोब्ला माने गोबाङैनो खुरखानाय जायो आरो दैमाफ्रा जेरै आबाद फोथार माने आबाद फोथारबो दंबा आबाद फोथारखौबो दैमाया देर ब्ला बेयो माने बेखौबो बुखारना लांजोबनो नागिरो आरो बिदिनो फा बेरा फारसे सिं मोजाङै लाङोबा माने बे दैमा देमनि जेनेबा उम फिसा माने जाम्फै बानायना लांनाय बेयो माने बेखौ जों केनेल होननानैबो मिथियो माने बेनि दैया माने आबाद फोथाराव माने जोबोद मोजां आरोना। माने बे दैनि गेजेरनो माने जोंनिथिं एरियायाव माने बे दैनि गेजेरजों माने बिदिनो माइ गायनाय आबाद फोथाराव माने मोजाङानो जायो आरो ना माइ गायनायफोराव मोजां जायो बिदिनो ओ सबाय बेसर फोनायाव मोजां जायो बिदिनो खुसेर गायनायाव मोजां जायो माने दैनि गोनांथि। थि जायो नालाय हाय हाखौ फोमोननो थाखाय ओ बेनि थाखायनो जोंनिथिं माने देम बानायनाय थाखाय माने बे दैमा फिसा मोनसे जाम्फै जायो जायो बेखौ माने बानायनो थाखाय बे दैमा दैसाया माने फिसा फिसा जाम्फै बानायनायनि गेजेरजों माने दुब्लि फोथाराव आबाद फोथाराव बेखौ लाङो आरो जायनि जाहोनाव बे दैयानो माने आबाद फोथाराव मोजां जायो आबादफोरा बिदि आरो जोंनिथिंजाय। औ नोंथां औ आरो नोंथाङा माबा मिथिबावनो लुबैदों नामा?
नंगौ नोंथांमोनथिं दै बायदि खहा खालामनाय जेरै सुबुं माहारिखौ हानि खालामनाय जेरै आबाद फोथारखौ हानि खालामनाय बेबायदि जा फोरा नोंथांमोनथिं जादों नामा?
ओ जाथाया माने बिदिनो एफा गिदिरबो जायाखै माने बिदिनो आ जेनेबा दैमाफोरा गिदिर जायोब्ला माने इदिनो हा खुरखा खुरखानाय बिदिनो आबाद फोथारखौ खुरखालांनाय बेफोरबायदिया माने इथिं एसे बांसिनानो जादों आरो ना। आरोबाव बिनिफ्राय बा बांद्रायबो जाया ओमफ्राय बिदिनो हाखौ खुरखानाय बियो गोबाङै जादों आरोना दैमाफोरा गिदिर जायोब्ला। औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ अब्ला नोंथां सावरायनांगौबो जाबाय समाबो जाबाय होमबा दोन थ'लायनोसै ना दे दे